हेल' नों औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
नै आङो दा जिरायनानै दं
अ होनबा नोंथाङा मा होनो आंदो दसे सावरायनो हागोन नामा होनब्ला नोंथाङा मा होनो नोंथांनि सुबिदा बायदि मोनसे आदा लानानै फोरमायलांदो होनबा
औ आङोहाय फोरमायनो सानदों जोंनि बर'फोरनि दानाय लुनााय ओमफाय माने बे दानाय लुनाय आगर आखायफ्रा जों मा मा साइ साइसनि दख'ना गानो आरो बेनि अनगायैबो जोङो जेरै बे दानाय लुनायाव मा मा आगजु फोर बाहायो बेनि सोमोन्दै आं फोरमायनो सानदों जेरै बर'फोरा दानो लुनो थाखाय जों गिबियावनोहाय खुन्दुं खुन्दुंखौहाय जोङो दिहुनग्रो नांगोन आरोना अ बे खुन्दुंखौहाय जोङो गिबियावहाय मा इन्दि एम्फौनिफ्राय दिहुननानै जेरै ओ थावख्रिजों लुनानै दिहुननाय जायोमोन आरो सिगां समावहाय नाथाय आथिखालावथ' गोबां आलादा आलादानि खुन्दुंफोर मोनबाय जेरै मास्टार्स माइदि माइदि गोनांखौ आं सिगांनिखौ खोन्थानोसै बे मायदि गोनांखौ जोङो सिगां समावहाय बे खुन्दुंहाय जोङो माइरं एंखुरफोरजों रुनानैहाय जोङो बेखौ सिग्लिनानैहाय ओ जेरै सोरखिफोरनिफ्राय सोनानै दाङा नाथायावहाय आ सानानै सानानैहाय जोङो बेखौ माबानाय जायोमोन आरोना
बेनि अनगायैबो जोंनियावहाय जों बर'फोरा बिनि साखांनायनि उनाव जेब्ला रानगोन अब्ला जोङो बेफोरन खौहाय जोङो दाङा ना ओ ओ दाङानिफ्राय साखायखांनायनि उनाव रानखाजोबनानै जोङो बेफोर खौहाय माबायावहाय बबिनावहाय सानाय जायोमोन आरोना। बे ब बबिनाव बबिनाव सानानै जाबाय जेब्ला सानानै जोङो सोंनोसै जेङो जगार जायो अब्ला जोङो ज' सोंनो थाखाय जोङो सिगाङाव जेरै सा खुन्था जेरै औवानि खादि ओमफ्राय नाथाय ख्रिलफोराव सोनानै जोङो जिखौहाय सोंनाय जायो आरो जेब्ला सोंखांजोबगोन अब्ला जोङो बेखौहाय रासोआव खायनाय जागोनानो। खायनायनि सिगां जोङो बेखौहाय थोरनाय जायो थोरखांजोबनायनि उनाव जोङो रास थोरखां जोबनानै खायखांनानैहाय जोङो गान्दैयावहाय जोङो फाननाय जायो आरो बे रासोआव खायनो थाखाय जों गन्सायाव सोना जायो ना बेखौहाय जोङो खायथाजों खायनाय जायो आरोना। बेबायदिनो खाखां जोबखांनानै जेब्ला जोङो साल खुन्था एबा जि जागोन जायगा सि सानसालियाव जोङो लाबोयो अब्ला जोङो बेहाय नो खनाय जायो नो नो हासुंखौहाय जोङो औवानिबो बानायो खायफाबा लबारनि हासुंबो मोनो आरोना लबर हासुंखौ जों गनसायाव खायखांनानै उनाव जोङोहाय ओ जिखौहाय खानाय जायो जेरै साल खुन्था जोङो गंब्रै नांगौ बेहाय जेरै ओ थार नांगौ माखु नांगौ फुथल नांगौ। जेरै बौदांगि बान गोजा बेफोरखौहाय नांगौआ जायो आरोना। बेनि उनाव बेफोरखौ दाखांजोब जेब्ला दानो थाखाय जोङो मुसा नांगौ बेखौ मुसा सारानो थाखाय जन्थोर बेफोरखौहाय जन्थुरखौहाय जोङो बाहायनाय जायो आरोना जेरै जोंनियावहाय दखनाफोर होननानै बुङोबा जेरै साल माथा माथानि दङ जेरै आगर गुबै आगर गुबैफोरखौहाय जोंनि बर' गोदोनि बर' आइजोफोराहाय गावनो गाव जेरै मिथिंगायाव नुनाय बिफां लाइफांफोरनि खौ नुनानै जोङो आगरखौहाय एरखाङोमोन आरो जेरै जोंनियावहाय जेरै हाजो आगर दिंखिया आगर बिदि बाय ओमफ्राय उम ओ दिखिया आगर हाजो आगर बेनिफ्राय बैग्रि बिबार बायदिसिनाफोर दं आरोना। बिनि बेनि अनगायैबो दंबावो जेरै मैदेर आफा बेफोर दङ। गोदोनि दिनावहाय जोङो बेफोरनि अनगायैबो जोंनियावहाय गोदो जोङो फुदुंफोरखौहाय माबोरै दिहुनोमोन। जोङो बेखौबो खौबो गोदोनि दिनावहाय जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना बिफां बिलाइफोरनि गेजेरजोंनो खुन्दुं गाबखौहाय आलादा आलादा दिहुनोमोन आरोना जेरै
दखनाफोर होननानै बुङोब्ला जोंनियावहाय जोंनि बर' दखनाफोरा जोंनियाव मोननै बाहागोनि नुनो मोनो जेरै अग्रं दखना आरो लांगा दखना अग्रं दखनाफोरखौहाय ओ जोङो न'फ्राव थानायफ्राव गानो आरोना बेफोरो गुसुं जायो आरोना। ओमफ्राय लांगा दखनायहाय गोलाव जायो जों बेफोरखौहाय जेरै ओ ओ हाबाफोर माबाफोर खामानिफोर जायोब्ला जोङो बेखौहाय गाननाय जायो आरोना। बेनि अनगायैबो जोङो ओ बे आङो नोंथांनोहाय जेरै जोङो गोदोनि समावहाय ओ खुन्दुंनि गाबफोरखौहाय माबोरै दिहुनोमोन आं बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो सानदों फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन दे नोंथां
औ सिगां समावहाय जोङो मो खुन्दुंफोरखौहाय माखासे ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै बिफां लाइफांजों होनाय बिफां लाइफांनि बिलाइ ओमफ्राय बिगुरफोरजों होनाय जायोमोन जेरै बर' आइजोफ्रा गावबा गावनि लुनाय खुन्दुंफोरा बायदि रं बिरंनि गाबाव मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना बिफां लाइफां जेरै फिथाइ सामथाइ देग्लिनानै खुन्दुंनि गाबखौ रोङो होयोमोन आरो ना बर'फोरा गावबा गावनो गाब गानो दिहुनो रोंनाय आरो गाबफोरा जादों जेरै ओ गोसोम गोजा मुगा मैफ्रा बेफोरबायदि गाबफोरखौ जोङो ओ गोजायानो मोदान थिननायमोन आरो दा दासिम नुसिननाय बेनिखायनो जोङो मोनदांनो नांगौ जायो आरो गोथार हाबायाव बाहायग्रा होननानै गानग्रा जोमग्रा हिसाबै जोङो गोजा गाबनि आरो आगर गु आगरफोरखौ गुफुर आरो गोसोमाव गोसो मुगा गाबफोरजों एरोमोन आरो ना खु खुन्दुङाव बे गाब गानाय हाबाफ्रा जोबोद गोब्राबथारमोन आरो गोजाम गोजा गाबाव सम आरो जगारफोरा बांसिन गोनां जायोमोन आरो जेरै लावख्रि आमलााय बिलाइफोर देग्लिनानै फेसेवनानै दैयाव खुन्दुं इन्दि खुन्दुंखौ सोमनानै दोननानै सानबा गाहाम रुनानै गोसोम गाबा जाखाङोमोन आरोना बेबायदिनो जेरै गोजा गाबनि थाखायबो जेरै जोङो एखे रोखोमै जोङो आमलाय लावख्रि आमलाय बिलाइफोरखौ देग्लिनानै फेसेवनानै इन्दि खुन्दुंखौ सोमनानै दोननानैहाय आ जोङो फिथाइ बिलाइफोरजोंहाय जेरै बैरा बिलाइखौ होदेरनानै गोमो गाबा जाखाङोमोन आङो बेनि अनगायैबो जोङो देग्लि बिनि जोङो देग्लिनाय माइ जेथोजों मुगा गामनि इन्दि खुन्दुंजों सोमनानै दोननानै सानबासोनि उनाव रुदबनानै बो खांनांगौ आरो अब्ला गोजा गाबा जाखाङो आरो बेबायदिनो बैरा गा बैरा बिलाइजों गोमो गाबजों ओमफाय ओ जाखांनाय खुन्दुंफोरानो जाबाय खान्थाल मादा बैग्रि मादानि गुन्द्राजों मुगा गाब गानाय जायोमोन आरोना बेफोरनि बेफोर गाबफोरखौ बानायनायाव गरसेबो रां खरसा गैयामोन आरो नाथाय सम आरो बो बोलो फोर बाहायनांगौमोन आरो गोदोनि समाव जोङो फैसाफोरजों बायनाङामोन आरो माने गावबा गाव आखाइजों मावबानो बोलो बाहायबानो मोनोमोन आरो नाथाय आथि खालाव फैसाजों बायनानै जोङो गोबां आलादा आलादा गाबनि खुन्दुंफोरखौ आलादा आलादा खुन्दुंफोर मोननो हादों आरो ना नों थां दे नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा
औ नोंथां आं नोंथांनो मा होनो बर'फोरनि माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नोंथां जों हागोन ना नोंथां जेब्ला जोंना मा होनो जोंना बर' बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोंना गिबियावनो मा होनो जोंना अनला ओंख्रिखौ मावख'नांगोन नङा होमबा नोंथां। जोंना अनला ओंख्रियानो जोंना बर'नि मा होनो बयनिख्रुबो मा होनो मुंदांखासिन बा मा होनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे बनिख्रुइबो मा होनो दोरोङारि ओंख्रि आरोना बे बयनिख्रुयबो गोनांसिन जोंना मानो होनबा जोंना अनला ओंख्रिखौ जोंना गोदोनि मा होनो हाथासुनि हाबायावबो जोंना मा होनो अनला ओंख्रिखौ बाहायनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां जोंना हाथासु जोंनि हाबायाव मा होनो दाउला मासे दाउजु मासे होननानै मा होनो अनला ओंख्रि सो होनाय जायोना आरोना मा होनो हाथासुनिनि हाबायाव ओमफाय जोंना अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो होनबा जोंना गिबियाव मा होनो जों बेसेबां जखानि ओंख्रि संगोन बे नांगौ जखानि जोङो माइरंखौ मा होनो दैयाव गुरै जानायनि थाखाय जोङो मा सोमनानै लानांगोन मोजाङै सुनानै सोमनानै लानांगोन आरोना ओमफ्राय जेब्ला मा होनो माइरङा गुरै जायोब्ला जोंङो मा जोंना खेरखाबा माबा जेनेबा मनाफोराव दैखौ मोजाङै फसरनांगोन बिनि उनाव मा होनो उवाल गाहेनफोराव नङाबा दानाथ' मा होनो जोंना गोदान मुगानि माखासे मा होनो मेसिनफोर ओंखारनाय नङा होमबा जों जोंना मा होनो थां माखासे गुरा खालामग्रा बेफोराव जोङो मा बेखौ मा होनो माइरं खौ मोजाङै अन गुन्दै खालामनानै लानांगोन बिनि उनाव जों मा होनो जोङो अनलाखौथ' बांसिन ओरैनो जाया नङा होमबा नोंथां जोंना दाउ बेदरफोर होयोबा जोंना गोथावसिन जायो दाउ बेदर मेवा होनानै मेवा बोथोराव मेवाबा एम्फौ लाथाबो होनानै जोंना सुबुंफोरा जायो नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोंना मा होनो जों जेनेबा दाउ बेदर होगोनबा जोङो बेबायदिनो मा होनो दाउ बेदरखौ मोजाङै एवनानै लानांगोन। मा होनो जेनेबा दाउ बेदर मेवाफोर जोङो बिसोर मोनैखौ होनोबा जेनेबा
उम।
नांगौ जखानि जोङो मा होनो थाव सेरनानै बानलु मस्ला संग्रा मोजाफोर होनानै ओमफाय मा होनो जेनेबा जे गावबागाव न'खराव जों मा रोखोमनि मस्लाफोर बाहायो बेदरफोराव जोङो बेखौ होनानै मा एसे फ्राम फ्राम जालायनाय जों मा होनो बेदरखौ एवनानै लानानै लानांगोन मानो होनबा जोंना बेदरा ओरैनोबाथ' जोंना थावा नङा होमबा। एसे मोजाङै एवनानै लानानै जेनेबा नांगौ जखानि मस्ला आरिफोरखौ होनानै एसे जेब्ला मा होनो एसे मोनफ्राम मोनफ्राम जायो होनबा जोङो नांगौ जखानि दैखौ होनानै लानांगोन। आरो जेब्ला मा होनो बे दैया जेब्ला माबागोन ग्लब ग्लब गोदौगोन होनबा जोङो मा होनो बै जोंनि अन गुन्दै माइरंखौ अन गुन्दै खालामनानै लानायखौ जोङो मा खालामनाङो बेयाव मा होनो दैखौ लागायनानै हरनांगोन नङा होमबा नोंथां। आरो सोरबा सोरबा मा होनो बे गोदौनाय ओंख्रियाव अनखौ फ्रि-फ्रि सारनानैबो होयो आर ना ओमफ्राय जोंना मा
अ औ।
बे अनखौ होखांनायनि उनाव जों जाखिजाया दैजों लगायनानै होबाबो बा फ्रि-फ्रि होबाबो जों मा खालामनांगोन गारबाजों जोङो जाहाथे मा होनो अनला लाद्रा लाद्रा खाया एबा गोदोआ। बा फिथा देनो थाखाय मा जोङो गारबाजों मा लासै लासै एरनानै होबाय थानांगोन आरोना जेब्लासिम मा होनो अनला ओंख्रियाव गावनि महराव फैया होम ब्लासिम जों मा अनलाखौ मा होनो मोजाङै गारबाजों लासै -लासै एरबाय थानांगौ नङा होमबा नोंथां। आरो जोंना अनला ओंख्रियाव मोनसे बयनिख्रुइ मा होनो गोनांसिन बेसादानो जादों मा जोंना खारदै। जोंना मा होनो बे माइरं रूयनायनि थाखाय बा ओंख्रिया जोंना एसे रिमोनला जानायनि थाखाय जों मा होनांगौ जोंना खारदै होनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां जोंना आरो बे खारदैखौ मायाव अबे निफाय मोनो होमबा जोंना गावबा गाव जेनेबा गावबा गावनि दोरोङारि नेमफोर बायदि जेनेबा सुबुंफ्रा गावबा गावनि ओनसोलाव माखौ बाहायो जेनेबा सोरहाबा मा होनो सबाइ एबा बास साफोरखौ सावनानै बाहायो सबाय गोरानानि माबा
अ
बेफोरखौ सोरहाबा मा होनो थालिर फस्लाफोरनि बानायो नङा होमबा नोंथां थालिर फस्लाफोरखौ फोराननानै सावनानै बानायो आरो सोरहाबा माहोनो जोंनि बादिनो मा बानायो बांसिन थालिर फस्ला ओमफ्राय जोंना बै मा होनो मैथ्रु बिफांखौ बानायो जों जोंनिया होमबा जोंना आरो मा होनो नालेंखर बिगुरखौबो बानायो आरो ना नालेंखल फिथाइनि बिगुर थायोना जोंना बेखौबो सावनानै बिसोरखौ सावनानै जों मा खालामनांगौ जेनेबा सावनानै बे हाथ'फ्लाखौ जोङो मा दै होनानै मोजाङै गोहोनानै लानांगौ आरो ना बिदिहोनानै लायोबा जोंना मा होनो बेखौनो जोंहा खारै होन मोननो हायो आरोना बे खारैखौ जोङो मा नांथार न अनला ओंख्रियाव बेबायदिनो मा होनो खारै होखांनायनि उनाव जों जेब्ला मा होनो जोङो बेदर मोनजासिन बेखौ जों गोदौ होनांगोन नङा होमबा नोंथां जोंना नङाब्ला जोंना बेदर मोनाबा जोंना जाजानाय जानाय नोङा बेदर मोनसान्दिजों मा ओंख्रिया मोजां जासान्दिजों मा बे अनला ओंख्रिखौ मा होनो संनांगोन आरोना बेबायदिनो मा होनो जेब्ला आरो ओंख्रिया मा होनो मोननायनि बे ना थासारियाव फैयो होनब्ला जोङो न' मा गंगार दुन्दिया बा माह होनो दुन्दिया होननानै जों मा ओंख्रिखौ जोङो खांनो हायो आरो ना नङा होमबा नोंथां जेनेबा संख्रिफोर साफिनानै खांनांगोन आरो ना दुन्दियाफोर होननानै होनबा जेनेबा बिनि अनला ओं ख्रिया जोंना संख्रि बानलु मोजाङै नांबा आरो बे जोंना खारदैया नांगौ जखानि होयोब्ला जोंना बिराद गोथाव जायो आरो ना जोंना बेबायदिनो अनला ओंख्रिया ओमफ्राय जोंना आरो मा होनो जोंना मोनसे बर'फोरनि बयनिख्रु मा होनो मुंदांखा ओंख्रिया जाबाय जोंना मा नारजि अमा नङा होमब्ला नोंथां जोंना बे
औ औ
नारजि अमाया बो जोंना मा होनो बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओख्रि जोंना बे नारजि अमाखौ मा होनो जोंना फाथो फिफांनिफ्रायसो नारजि जायो नङा होमबा नोंथां बे बियावनो जोंनो मा होनो फाथो फिफांनिफ्राय बिलाइखौ खानानै लाबोनानै फोराननानै लानांगोन बिनिखौसो जोङो मा होनो सङो आरोना जेनेबा बे फाथो गोरानखौ जोङो मा एसे गोखा खारनायनि थाखाय गोखाब्ला दैयाव सोमनानै लानांगोन आरो ना जोङो जेनेबा देन्थाफोरखौ एम्फौ सथोबफोरखौ मोजाङै बासिनानै जोङो माबा ला लानांगोन आरो सुनानै लानांगोन बेयावबो सुनानै बो खांनायनि उनाव जेब्ला मा होनो जोङो बेखौ संगोन होनब्ला जों मा थाव सेरनानै एबा खारैजों खारैजों एवै एवै जोंङो मा खामनांगोन जे रेबनाय जाहोनांगोन आरो ना
औ
खारदै गैया बा जों मा होनो बै जोंङो जा दखान बाजारफ्राव मोनोना बेकिं सदा बेफोरजोंबो मा होनो संनो हायो आरोना जोङो जेनेबा बेफोरो जोंनि देहानि था खाय बारा मोजां नङा बेकिं सदाफोरा बेखायनो जोंना बर'फोरा बांसिन खारदैफोरखौनो बाहायो नङा होमबा नोंथां
औ
जों खारदैखौ माबोरै मोनो आं दहाय एसे सिगां नोंथांनो खोन्थाखाबाय बेबायदिनो नांगौ जखानि